खोनादों नोंथां? हालौ।
हेलौ। ओहो नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
दे बिदि। औ-औ बिदिब्ला जों सावरायनायखौ जागायनोसै नामा?
औ-औ दे नोंथां दे। जागायदो।
बिदिब्ला। ओं जों दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै।
औ जायो नोंथां जायो।
औ-औ बिदिब्ला। दैज्लां बोथोर अ दैज्लां बोथोर होननानै। बुङोब्ला नोंथाङा मा होननानै सानो? बिनि सायाव। एसे बुंफोरनो हागोन नामा नोंथाङा?
दैज्लां बोथोर होनोबाथ'। जोंनि गामियारिनि थाखाय बिराद मोनसे माने खामानिनि सम।
औ-औ।
दैज्लां बोथोराव जोंनाव बहुद खामानि थायो माइ गायनाय। खोथिया फोनाय बेफोरबायदि आरो फारि-फारि खोन्थालांसै होमबा ना नोंथां?
औ दे बिदिनो फारि-फारि खोन्थालांदो नोंथां।
औ-औ। जेब्ला-जेब्ला दैज्लां बोथोर सफैयो। अब्ला जोंना। हालेवनायखौ फास्ट सुरु खालामग्रोयो नङा होनबा नोंथां दुब्लियाव दै थाबानो। जोङो खोथिया फोनायखौ सुरु खालामग्रो। फास्ट टाइम जों खोथिया थिलि एवगोरो। खोथियाथिलि एवगोरोबाय। खोथियाथिलि एवखांनानै जोंनिया।
जेरै माबाफोरखौ मा होनो? जेरै- जों माइज्लि होनो जेखौ। जों माइ गायगोन औ बेखौ। बेखौ जोङो सोमनानै-सोमनानै दोनो नङा होमबा नोंथां? जेब्ला साननै सानथामसो सोमनानै। जोङो बायहेरायाव बख'नानै जों थालिर बिलाइयाव बख'नानै जों माबायाव। मा होनो बे सुथुलिनि। बस्थायाव बस्थाजों खोबनानै दोनो होमबा न'-न'आव नोंथां?
औ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो हालेवनानै। माबा खालामनानै ओमो हाब्रु गेल-गेल खालामनानै जोङो मैजों आराम स्लिम।
बोनानै जों खोथियाखौ फोयो नोंथां।
औ नोंथां।
बिनि उनावहाय जोङो खोथिया जौग'मानि जेसेबां जेराव-जेराव जों माइ गायगोन जों। जों बेखौ खारायनानै लायो खारायखांनायनि उनाव जोङो आलिखौ दाननानै लासै सामार होसिगोन बर' होसिगोन बर' होबाथाय जोंना हाया मोनबाय नालाय एसे एसे हाब्रु जाबाय नालाय अब्ला जोंहा आलिखौ खोसिगोन आरो ओमफ्राय माने गोदोनि गोदोनि समनि होन्दो आरो आं माने मोसौखौ हालौनाय समाव
औ औ औ नोंथां नोंथांमोननिसिम नोंथांमोननि थिंजाय दाबो मोसौजों हालेवनाय दंबावो नामा खोनादोंना नोंथां
दं आरो हेल' आं खोनागासिनो नोंथां
औ आं खोनायाखैमोन
अ आं खोनागा
औ औ दे जागायफिन दे
औ माने आथिखालावथ' एसे खम जाबाय एसे खम माने बुहुद फ्रायानो खमानो जाबाय नांगोलजों हालेवनायफ्रा गैलानो फ्राय माने जों नांगोलजों हालेवोबा खनबा हालेवो होमबा नङा नोंथां
औ नोंथां
फासआव जोङो
खारायबाय खारायनायनि उनाव सामार होबाय सामार होनायनि उनाव बर' होबाय बर'होखांनानै आरो खनसे एवगारो आरो खनसे एवगारनानै आरो खनसे एवगारबावनानैसो गायो आजि आथिखालाव दाथ' जोंना आथिखालावहाय ट्रेक्ट'रजों जों
खननै बा खनथामसो एवा होमबा नङा नोंथां
औ नोंथां जोंनिथिंजायबो बांसिन बिदि ट्रेक्ट'र जोंनो एवोबनाय जायो सै हाल ओ बिदि मोसौ जों एवनाय बेखौनो जों बांद्राय नुनो मोनला
माने बावजोबसिगोनसो माखौ सामार होनाय होनो माखौ बर' होनाय होनो माखौ खारायनाय माने बावजोब सिगोन सो माखौ हाल सिरा होनो माने खमायलांबाय आजिखालिनि जुगाव दुब फोथाराव बारा गोबाव सम टाइम होलाना मानसिफ्राबो
औ नोंथां
हालेवलाबो दानि जुगावहाय गोदोनि जुगावहाय जोंना मास मोनसे मास मोननै खालि लायो माइ गायखांनो
औ नोंथां
आथिखालावथ' जोंना सानथाम सानब्रैयावनो जोबो
औ
माइ गायनायफ्रा माने सिगांनि बायदि नंला आरो
औ औ नोंथां एसे थाब थाब खालामनो हायोसैना
औ औ दानि जुगावहाय थाबजोबो आरो सिगांफोरनि बाददि नाफोराबो एसे खमायलांबाय गोदो जों एसे उन्दै उन्दैबा नाफ्राबो फ्रायानो बांसिन मोनोमोन जोंनिया
औ नोंथां। औ जोंनिथिंजायबो बिदिनो जाबाय।
जेब्ला जोंना माने बैसागु बैसागुखौ जेब्ला बाय बायो बैसागु बायखांनायनि उनाव बे बार बैसागुआव जे बारहुंखाजों माबाजों फैयोना बारदै सिख्लाजों फैनाय होनो।
औ नोंथां।
बारदै सिख्ला फैनाय समावनो जोंनिया माने दुब्लियाव दै थानाय समावहाय बे समावहाय बारजोंनो गांजेमा फैफानानै बिदै दैेयोमोन।
औ बिदि बारजोंनो बिरनानै फैयोमोन नामा गांजे-गांजेमाया नोंथां?
औ औ औ बारदै सिख्लाजों फैफायोमोन नालाय, माने नंगौ बायदियानो बुंनाय रावाथ'। जेब्ला बार बारनानै बार बारनो बारजों अखाजों एकदम माने सिउ सिउ फैयोना, सोरनिबा सोरनिबा सोरनिबा गय बायलाङो, दंफां बायलाङो, न' बोराइफ्राबो बायलाङो बे समावहाय बारजों। माने जि हराव अखा हागोन अखा नायो फुङावनो माने जोङो गां जेमा नागिरनाय सुरु खालामोमोन आरो। गांजेमा बिदैयाथ' हरसेयावनो दैयो जोंना।
ओ ओ।
थिगसे गांजेमा मोनोमोन बै समावहाय। दानि जुगावहाय माने बेफोरबायदि बारहुंखा फैनाय बा मानाय माने नुवा नुलानो फ्राय आंथ' जाबाय इदि सात आत बसरसो जाबाय। इदि नुयिया।
औ औ।
सम जा बायदि आरो गांजेमा बिदि बिदै दैनाय हमनो मोनैयाथ' बिराद गोबाव जाबाय। आथिखालाव माने बिराद खमायलांबाय जोंनिहाय माने गैलानोफ्राय। गोदोनि समाव जों हालेवबाबो बिराद ना मोनोमोन। दानि जुगावहाय हालौबाबो नाया एसे खमायलांबाय। आरो गोदोनि सम गोदोनि समाव गोदोनि समाव दुब्लिफ्राव बिराद हाग्रा थायोमोन।
औ नोंथां।
माने दानिया माने हाग्राया फ्राय खम जालांबाय दुब्लिफ्राव, हासारफ्रा खमायलांबाय नामाथाय? मोसौ लानायाबो खमायलांबाय गोबोरखिफ्राबो खमायलांबायना। गोदोनि समावथ' फालो फालो न'खरावनो आत्ता नयथा दसथा बार'था खालि मोसौ थायोमोन सोरनावबा सोरनावबा। दानि जुगाव फ्राय माफा मानै। औ नुनो मोनला। नोंथां मोनथिंहाय ओमफाय बोरै, दैलांफ्राव ओरैनो?
दैज्लाङाव बिदिनो आबादारिफ्रा फोथाराव गोबां मुखुब थानो गोनां जायो।
औ औ औ।
बिदिनो जोंनिथिंजायबो माइखौनो आबाद खालामनाय जायो। इदिनो मोसौजों एवनाय नुनो मोनला दानिया। बां सिन मेसिन बाहायनानै एवनाय जायो जेरै थेक्टार। गायनाय समावबो खायफाया मेसिनबो बाहायो।
औ।
माइ गायनाय समाव आरो खायफाया मानसिजोंबो गायो।
मिसिनाबो फैबाय होनबा ना नोंथां मोननिथिंजाय?
औ जोंनि थिंजाय मिसिनबो फैदों। मेचिनजोंहाय मानसिया जेसां गायनो हायो बेनिख्रुइ एसे थाब थाबसिन गायनो हायो। आरो मेसिननि जा ओ बिनि थियारि खालामनाय खोथिया थियारि खालामनाय आरो खोथिया थियारि खालामनायनिफ्राय गायनायसिम बिनि जा मावखान्थि बियो एसे आलादा जायो।
औ औ। माने मानसि गायनाय बायदि जायाना?
मानसि गायनाय बादि जाया। मेसिन
औ। गोदोनि समावथ' जोंना गामि गामि गामिनो सब गामियावनो माने प्रटेक गामियाव गायोमोन जोंनि गामिथिजाय आरो जोंनि साइडआवहाय।
औ नोंथां।
माने गोदोनि समाव बिदिनो न'खरनि सबबो ओंखारलायनानै ज' ज' गायोमोन बा हाजिरा गायलायलायोमोन।
दानि जुगावहाय फ्राय माने रावखौबो हाजिरा लेंबाबो मोननो थांले।
औ नोंथां।
फ्राय दानि जुगावहाय जोङो माबा फुरा हिसाबसो होनांगौ जायो। दा बिघा हिसाब होनांगौ जायो। हाजिरा हाजिराखौ फ्राय मोननोनो थांला जोंंनिथिजाय।
औ नोंथां जोंनिथिंजायबो बिदिनो एखे अबस्था जानानै दङ।
बेब बेफोरनि थाखायनो मिसिन मिसिननि बे गर खामनांगौ जायो बेना आथिखालाव। खस्थ'फ्रावबो समहायनोबो हाला। सहायनोबो हाला मानसिफ्रा सान्दुं अखा बारा सहायनो हाला आथिखालाव आरो सिगांनि बायदि बोथोरफ्राबो मोजां नंलाना।
औ नोंथां नांगौ समाव अखा मोनला।
औ नांगौ समाव अखा गैला। नांगौ समाव दै मोनला खोथिया फोनायफ्रावबो दै मोननो थांला।
औ नोंथां।
बोथोरा सोलायबाय सिगांनि बायदि नंला। सिगां बोथोर फैबानो सम फैबानो माने गाव गावबागाव समावहाय अखा हायोमोन गावबागाव समावहाय दैफ्राबो सम मथे फैयोमोन आरो।
औ नोंथां दे बिदिब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा ना नोंथां?
औ औ औ औ औ।